नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना
अ दोङ नोंथां
औ नोंथां अब्ला आङो नोंथांजों बैसागु आयदानि सायाव ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोनल नोंथां
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ गिबियावनो माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ जों नुबोनाय बादियै ओ बैसागुखौ जोंनिथिं ओ गोदोनिफ्रायनो स्नि सान फालिनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव से दान फालिनायखौबो जों नुनो मोनो अब्लाबो स्नि सान फालिनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो स्नि सानाव जों गिबि सानावनो मोसौखौ थुखैनानै बे बेखौबो गोदान फागा लागायनानै बिसोरनिबो बैसागु फालिनाय जायो बेनि उनाव जों मानसि बैसागु फालिनायखौबो जों नुनो मोनो मानसि बैसागु खालि जों दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरखौ जों मान होनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो बेनि उनाव जोङो गामि गामि न'खर न'खर रंजानाय बाजानाय बेखौबो जों बैसागुआव जों नुनो मोनो बेबायादिनो सेंग्रा गामियाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासै गासैबो ज'ज' जयैनो खाम सेरजा सिफुं जथा जाबख्रिं दामनानै जों ज' ज'यैनो गामि गामि रंजाहैनायखौ जों नुनो मोनो बे रंजानायाव जोङो सोरबाबा न'खराव माइरं बेनि उनाव दावउदै फैसा बेफोरखौ जों हरनायखौ हरनाय नियमखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों बेफोर बेखौ फालिखांनायनि उनावबो जोङो स्टेज प्रग्राम बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेयाव जों बर'नि रोजाबगिरि मोसाखावगिरि फावखुंग्रिफोरखौ लाबोनानै जों फालिनायखौ गाजा गोमजा फालिनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथांमोननिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ माबादि फालियो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन
औ नोंथां जोंनि जाबो बैसागु फोरबोखौ गोदो जोङो खोनानो मोनबोनाय बायदिब्ला आबै आबौमोननि समाव आरो से दान फालियोमोन होनना खोनानो मोनबोदों आरो दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो स्नि सान फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनाव बैसो बैसागु फोरबोखौ जोङो गिबि सानखौ मोसौ मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि नाम होनानै जोङो फालियो आरो नोंथां आरो जा बे मा मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय बायदिसिना जिराद जेरै हालदै दिग्लि गुथि आरो बायदिसिना लाव बेफोरखौ जोङो आगजुफोरखौ आरो बुथुमनानै न'आव दोनफैनो थानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बैसागुनि से सान मोसौनि बैसागुखालि फुङाव दुगै लोबै आलारि बाथि सावखांना खांनानै जोङो मोसौखौ मोसौनि मोदोमाव आरो जोङो बे सारायनि जा हांगार बेखौ हल'नानै फोथा फोननाय जायो बेनि उनाव जोङो फोथा फोनखांनानै जायफ्रा हाखर बा फुख्रि बा दैखर आरो जायफ्रा दैमा दङ बेवहाय थुखैहैयो आरो बेनि उनाव मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांबोला जा बे हानानै लानाय हालदै लाव आरो दिग्लि गुथि बेफोरजों जोङो सारै सारै बरायनानै दुब्लि फोथाराव दोनहैनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो गलियाव आलारि बाथि लगायो बेनि उनाव गोदान फागा जोङो मोसौनो बाउनाय जायो आरो आरो बिसोरनि जा मोदोम गंआव थावबो फुननाय जायो जायखौ थाव गुबैबो होननानै बुङो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनि बैसागुखालि मोसौखौल' फालिया न'खराव थानाय गोबां जिब जुनार जेरै बोरमा आरो मोस बोरमा अमा बायदिसिनाखौबो जोङो फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जा मानसिनि बैसागु नैथि सानखालि जोङो फुङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि सावनानै न'खरनि जा गेदेर गोलाव आबै आबौ बिमा बिफा आदा बाजैनिफ्राय जोङो ओ बोर नाय जायो आरो बि सोरनो जोङो मानबो बावनाय जायो आरो बेनि उनाव आ जा गामिनि गेदेर गोलाव बिसोरनि ओमफ्रायबो जोङो मान लानो गामियाव थाङो आरो आरो बेनिफ्राय थामथि सानखालि जोङो गासैबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आदा बाजै गथ' गथायाइ ज' लोगो नांनानै जोङो गामि गामि न'खर न'खर मोसानो उ थाङो आरो बेवहाय जोङो गोबां आ दामजु लानानै जोङो न'खर न' खर मोसायो आरो ओ गामियावल' नङा जोङो गुबुन गुबुन गामियावबो ओ मोसानो थांनायखौ नुनो मोनदों ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि बैसागु रंजानो थांनायाव मा मा दामजु बा दामग्रा आ इजें बाहायो नोंथां
अ जोंनि थिंजाय ओ खाम उ खाम सिफुं जथा जाबख्रिं बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो थरखाखौबो जोंनि थिंजाय ओ बाहायनाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा आगजु बाहायो
औ औ नोंथां ओ जोंनि जाबो बेफोरबायसियानो जेरै थरखा खाम जथा सिफुं बेफोरखौ बाहायो दोरोङारि दामग्रा महरै आरो बेनि उनाव दा ओ गोदान गोदान मुगा नालाय बेनिखायनो गोबां जोङो सुबुंफोरखौ जेरै बाजाराव ओंखारनाय दामग्रा जा ओ बक्स बुङो बेखौ बेखौ लानानैबो जोङो गोबां सुबुंफोर खौ ओ बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनदों आरो उ नाथाय बियो आं सानोब्ला एसेबां ओ बैसागु फोरबो फालिनायनि थाखाय साबजाथाव नङा मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ दामग्रा आगजु खाम जथा बेफोरजोंसो ओ बैसागुखौ रंजायो नालाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ माबोरै बिदाय होयो
जोंनिथिंजा बैसागु फोरबोखौ ओ दानसे रंजाखांनायनि उनाव ओ जेब्ला बैसागु दाना ओ जोबथा ओ खालाराव ओ आगान होयो अब्ला जों जोंनिथिंजाय बेखौ ओ गाजा गोमजायैनो ओ गामिनि ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ओ ओ लोगो नांनानै मोनसे ओ समाजारि हाबाफारि ओ लानानै ओ बेखौ ओ सेंग्रा सिख्ला ओ गथ' गथाइ गासैबो गावसोरनि ओ गोसो होसारनानै खुसियै रंजा बाजायै ओ खाम सिफुं सेरजा दामनानै ओ गावसोरनि सिं गावसोरनि गोसो रंजानाय बादियै ओ सेंग्राया सिख्लाखौ एदावनानै ओ बा बोराय बुरैफोराबो बिदिनो गाव सोरनि दुखु जारलाखौ बावगार ज्राब बावगारनानै बिदिनो रंजा बाजा गाजा गोमजायै रं जानानै बै सागुनि ओ जोबथा दानाव जोबथा दाननि जोबथा खालाराव ओ बैसागुखौ गाजा गोमजायै ओ जेबो दुखु दारा दाहाखौ बावगारनानै ओ बेबादिनो बिदाय होनाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय ओ ओ बैसागुखौ माबादि बिदाय होयो नोंथाङाबो फंनैसो ओ बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि जाबो बैसागु फोरबोखौ स्नि सान फालिखांनायनि उनाव जेब्ला जोबथि सानखालि बयबो गामिनि ओ बोराय बुरै गेदेर गोलाव आदा बाजै गथ' ग थाइ बयबो ज' लोगो नांनानै गामिनि गोजोनथिनि बा संसारनि गोजोनथिनि थाखाय आर'ज गाबो बा आलारि बाथि लगायो आरो बेनि उनाव ओ बयबो जयै जा मोसाना नै मोननाय माइरं बा फैसानिफ्राय ओ जयै ओंखाम बोथिसे जालायो आरो बेनि उनाव ओ जा गामिनि गथफोर उन्दै गथफोर बेसोरनिखौ जोङो गोजौ फारसे दावखो लांहोनो थाखाय बिसोरनि गोसोखौ दुंहोनो थाखाय खायसे हाबाफारिबो लानाय जायो जेरै बाथ्रा दानथेलायनाय खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय हाबाफारि बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेनि उनाव खाय से मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो जयै रंजानानै बैसागु फोरबोखौ बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा
औ दोनथनो दोनथजागोन नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ